औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा दसे सम होननो सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दे अ मा अ
जे जोंना माने जौ संनाय दंना बर'नि जे जौआ मोननै रोखोम दं बे मा मा मा बेखौ खिन्थानो हागोन नामा ओरैनो
ओरैनो जोंङो न'आव सौनाय जौ जोङो बेखौ होनना बुंङो
ओ माने गेला ना मा होनो नोंथां? माने जौआ औ ज-जौ गोथां ज जौगिसि आरो जौ गोरान
औ औ औ।
जौ गिसिखौ जोंङो माने अफ्रि औफ्रि औफ्रिनिथ होनला बेखौ माने जोंङो जेब्ला जौखौ खालामजेनो बेनिफ्राय बुंनोसै नामा नोंथां? जौखौ औ। जोंङो माने माइरंखौ बा एंखुर एंखुर बे खौ जोंङो ओ संग्रोयो आरोना नोंथां संनानै जोंङो खाम बायदि खालामो जों जायखौ बुंङो जुमाइ ओ बै जुमाइखौ जोङो सं संनानै माने बेखौ जोंङो ओ थालिर बिलाइ बा जोङो संग्रायाव जोङो बेखौ सिगाङाव एरनानै लायो नोंथां एरननानै बिनि उनाव जोङो बि खौ मोजाङै जेनेबा गुसु खालामग्रोबाय सिगाङाव गुसु खालामनानै बिखौ ओ ओंखाम बायदि जायो नालाय बुस्थुआ बेखौ जोङो मोजाङै सिफ्रुजोबै फिथरखौ सिफ्रुजोबबाय सिफ्रु खांनायनि उनाव जोङो एम आव होयो दा एमाव होननानै बुङोब्ला जोङो एमावखौ माबोरै बानायो बे खोथाखौ होयो नङा होमबा नोंथां दा जोङो जोंनि बर' बर'फोरा एमाव बानायनो ओ एक्सपार्ट खा माने गोरोंखा आखा फाखा खा एमाखौ माबोरै बानायो दा जोङो एमाव बानायनायाव जोङो ओ लोखोना बिलाइ होयो लोगोसे आगोर सिथा होयो आरो दंफां राखेब होयो ओ माने ओ माने गोबां माखासे मा होनो ओ बिलाइफोरखौ होनाय जायो आरो ओं नोंथां दा बै बिलाइफोरखौ जोङो मा खालामो उवालाव देनानै देग्लिजोबो आरो देग्लिनानै ओमफ्राय बेखौ जेब्लानाखि गेब्लेजोबबाय गेब्ले जबोब्ला ओ एसे माइरं होयोखोमा ना नोंथां?
औ औ
उम उम।
माने एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो माने एमाव खर'बो बाहायनाय जायो नालाय
औ ओमफ्राय बेखौ माने गथा गथा खालामनानै ओ फोराननोसै आरोना फोरानोब्ला माने एमाव जाहैबाय आरो बेनो दा बै एमावखौनो जोङो ओ बै जुमायाव होनाय जायो आरो जुमायाव फुनानै जायो जोङो थिन केजि थिन केजि माइरंआव जोङो एमावखौ थरथामबा थरब्रै होनाय जायो खोमा ओमफ्राय बेनि बेनि उनाव नाव मोजाङै एमावजों ओ जुमाइजों मिक्स खालामनानै गलायनानै ओ बि खालामनाय जानसै मान बबेबा मोनसे से न' खनायाव दोननाय जानसै आरो न' सिङाव खोबनानै दोननाय जायो ओ बिनि उनाव बेखौ खोबनानै दोननायनि खारना जाहैबाय ओ बै ओ एमाव ओहो जुमाइ बे जुमाइखौ माने फेसेवहोयो आरो बेखौ माया फेसेवगोन बै जिबसाफोरा बेखौ जानानै फेसेवगोन आरोना नोंथां जिबसाफोरा जिबसाफोरा जानानै बेखौ फेसेवगोन जेब्लानाखि जिबसाफोरा जानानै सेवबाय अब्ला ओ बियो मानि आरोना नोंथां दा बै बुस्थुखौ जोङो मा खालामसै ओ सानथाम बा सानब्रैसिम दोननानै ओ मोनसे दोआव बेयाव दोआव सोनानै होनाय जानसै आरो जेब्लाना खि दोआव सोनानै होगोन अब्ला
उम
सानथाम बा सानब्रैनि उनाव बै दोनिफ्राय मा दोआव दोनोब्ला बै जुमाइनिफ्राय माने दै ओंखारो आरो नोंथां दा बे दैयानो जाहैबाय जौगिसि ना दा बे जौगिसि जौ गिसिखौनो लोङोब्ला जोङो मा जायो ओ फेयो आरो ओमफ्राय जोङो गिबियाव जौ गिसि जाय माने जोङो सोरबाया जौगिसि लोङो सोरबाया जौ गोरा लोङो जायफोरनाखि जौ गिसि लोंग्रा बै सोरो माने बै जुमायनिफ्राय हाननानै दोनिफ्राय हाननानै जौ गिसिखौ हायखांनानै लोंनाय जायो आरो दा जोङो बे जौगिसखौ फ्राय जोङो बैसागु बांसिन बाहायनाय जायो नोंथां ओरै बैसागुआव लोंनायनि थाखाय जोङो माइब्राजोंबो बानायनाय जायो नोंथां ओ सोरबा सोर सोरबा सोरबा बेहायनोथ' मा खालामो माइब्रानि माइब्राजों बानायनाय खौ बोसोरसे गाहाम दोनो बा बोसोरनै गाहाम दोनो माने बबेबा बाख्रि खनायाव बा मबा मोनसे दर खनायाव दोनखोमानाय जायो आरो दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ माने ए कित दांथारला आरो बोसोरसे बा बोसोरनै बेनि उनाव जेब्लाना खि बैसागु जागोन बैसागु जायोब्ला माने बेखौ लोंनोसै आरो अब्ला जोङो जै बे खौ लोंबाय सिगां टाइम लोंबाय अब्ला जों बिराद गोदै मोनगोन आरो हो माने गुस्थियाव स्थाबलायनाय गोदै मोन आरो आमफ्राय जोङो बेखौ लोंनानै माने निसा जानोसै बिनि उनाव जोङो बैसागुआव रंजानोसै नङा होमबा? आमफ्राय दा जोङो बे जिउ जौगिसिखौ लोंखांनायनि उनाव मा खालामसै जोङो ओ बेखौ माने दै होनोसै आरो ओ नोंथां दै दै होना फ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ सावनोसै दा बेखौ सावनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनो मोख्रा खर' नांगौ मोनसे दोस थाव नांगौ ओमफ्राय सायाव मोनसे ओ बरथन नांगौ ओमफ्राय मा खालामो दोस्रावखौ जे जुमाय नङा होमबा नोंथां? बे जुमाय दो दोनि सायाव जोङो दोसावखौ दोनसै दोस्रावनि सिङाव जोङो मोनसे फिसा दो जाय मानि दैखौ जमा लाखिगोन आरोना बेखौ दोन नि बेनि उनाव मोख्रा खर' मोख्रा खर' होनोसै बेनि उनाव मा खालासै सायाव मोनसे बरथन होनै बरथन सायाव जोङो दैखौ सै आरो जाहाथे बे दै ओमफ्राय जोङो अरखौ सुना होनसै ओमफ्राय बै दैया बै दैया थुङोब्ला मा जानोसै बै सिंनि जेनाखि ओ जुमाय बे जुमाया कफ'आ खफ'आ दावउखोगोन बियो नोंथां उम।
औ औ
बै जुमायनि खफ'आ दै जुमायाव जे जों दैहोदों बै खफ'आ दाउ खोगोन नाथाय बे खफ'आ बायेरायाव ओंखारलांनो मोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेखौ खाथेजोबना दोनोना। खाथेजोबना दोनसै बियो बायहेरायाव ओंखारलांनो मोनला। दा बै खफ'आनो मोनसे दोस्राव सिंनि दो फिसायाव जमा जाना थायो‌ नोंथां दा बे जमा जानाय बुस बुस्थुखौनो जोङो जौ गोरान होननानै बुंबाय दा बे बुस्थुखौ लोङोब्लानो जोङो निसा जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ह दा जोङो बे बुस्थु बुस्थुखौनो जौखौनो जोङो आलासि सिबिनायाव बाहायो लोगोसे जोङो हाबा खेरायाव बाहायो।
औ औ औ।
ओरैनो नोंथाङा जे। जौ लोंनायाव माबाफोर खहा नुहुरो नामा बा जौ लोंनायाव माबाफोर लाब नुयो नामा जोंनि देहानि थाखाय। फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ हागोन।
उम।
जों जौखौ लोंनायनिबो सिमा थायो। बांसिनानो बांसिनानो माने जेब्ला नांगौनि बारा लोङो। अब्लाथ' माने बांसिन खहा जानायखौनो नुयो गावनि देहानिबो थाबाय लोगोसे गावनि न'खर बेबो थाबाय आरो। बिदिनो न'खरावबो असान्थि जाहैबाय न'खराव खायफाथ' लोंनानै बेफोर बायदि। खालामग्रा दं नालाय।
औ।
बेयाव लस थाहैबाय जोंनियाव। जौ लोंनानै बेफोर बायदि आरो लाबा जाहैबाय जोंना माने गोदोनिफ्रायनो माने जों बांसिन सुबुंफ्राथ माने खामानि मावग्रा नालाय। आबादारि आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि माने खामानिफोर मावनानै सान्दुं गोसाफ्राव मेंनानै जेब्ला न'आव फैयो अब्ला माखौ माखौ लोंगोन माखौ लोङा जायो समाव बे समाव माने। जों मेंगा होनो थाखाय जों माने जौ गिसिखौ लोंनाय जायो आरो।
अ।
आरो बिदिनो गोबां । फोथायबोनायबो दं माने जौ गिसि लोङोबा माखासे बेरामफ्रा। हामो होननाय दं नाथाय नांगौनि बारा लोङोबाथ' लस जानायानो दङ।
औ औ औ। औ जे रखम जोङो ओंखामखौ बांद्राय जायोब्ला मा जायो। माने हजम जाया जाया जायो नङा होमबा। बेदरफोरखौबो जोङो नां जेसेबां हा हानायखिनिनि बारा जायोब्ला। जोंनि उदैया गाज्रि जायो नङा होमबा थिग बिदिनो जाहैबाय आरो दा नोंथां।
जेला खामानि जेला खामानिफोर मावो अब्लाथ' मेङो नालाय गोबांनो मेंनायखौ बावगारनो थाखाय एसे लोङो लोङोमोन।
उम।
उम।
ओं अब्ला। नोंथाङा जौ लोंनायखौ जौ लोंनायावबो लाबबो दङ आरो। लसबो दं नङा होनबा नोंथां दा जोङो मुलि बायदि लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो जोङो जुदि जौ। गौ ओ नांगौनि बा बारा लोङोब्ला माने जोंनि मान सनमानखौबो जायो न'खरनि मान सनमानखौबो जायो लोगोसे माने समाजावबो माखासे गुबुंले सोमजियो
औ औ
ओस ओ मा होनो जोंनि जों मानि बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनि गासैबो ओ सम्पतिफ्राबो माने जोबस्रांलांनायनि लामायाव थायो नङा होमबा नोंथां आरो न'खरफ्राबो जोबस्रांलाङो आरोना
औ नोंथां औ
दा जोङो ओ मुलि बायदि बाहायनाया साबसिन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
दे होमबा नोंथां जोङो जौनि सोमोन्दै गोबां खोथा सावरायबाय होमबा दोनथ'लायनो नामा
औ जायो नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
होनबा नोंथां बाय बाय